औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा खोनानो मोनदोंना? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों? अ दायो मा खालामदों नोंथाङा? अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागन नों
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा ओरैनो सावरायलायनो होन्नानै सानदोंमोन।
औ।
अ हागोन ना बिदिब्ला नोंथाङा? अ बिदिब्ला हा हा अ हा गोन ना नोंथाङा बिदिब्ला दसे सम होनो आंनो?
अ' हागोन।
अ आं बेखौनो नोंथांनियाव मिथिनो लुगैयो जे नोंथांमोनाथ' बा नोंथांमोननि ओनसोलावथ' मोसौ फिसिनाय जायो न'ङा होमबा औ दा जोंहा बे मोसौ फिसिनानै नोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरा माबायदि ओ मोसौखौ फिसिबोदों आरो मोसौ फिसि न'खराव मा मा खालामो बेफोरनिफ्राय एसे सुंद'यैनो हागोन नामा नोंथाङा? खोनानो मोनदोंना?
खोनादों नोंथां।
औ।
आं ओरैनो खनजागोन्ना नोंथां?
औ खोनाबाय दङ' आङो।
औ औ उम। औ दा नोंथां साननाय बायदि नि जोंहा मोसौ फिसिनाय नोंगौ नों आं जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ गोबांआनो फिसियो नोंथां जोंना फैयै फैयै गोदोनि बायदि नंलिया गोदो जे जेसेबांखिनि जोंहा ओ मोसौनि गुलि बुंफुब बुंफबलायनाय जोंहा मोसौखो मोसौ फिसियोमोन नाथाय दानि जुगाव माने बेफोरखौ जोङो बांद्राय नुनो थांलिया नोंथां जोंहा मोसौ फिसिनाया गोबां खम जानाय खौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां दा गोदोनि गोदोनि समाव जोंहा मोसौ फिसिनायखौ ओम मोसौ फिसिनानै मा मोनोमोन होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बेखौनो रो रोखा रोखा बुंनो हायोमोन जे गोदोनि समाव सिगांनि समाव जोंहा ओ सुबुंफोरा मोसौ फिसिनानै मोसौजोंनो जोंहा गोबां ओम खेथि मावनायाव बै मोसौ हालुवाफोरजों हालौनानैनो ओ माइ खेथि माइ आबादफोरखौ ओ मावनाय जायोमोन बेजों लोगोसे गोरान खेथि बायदि बायदि मैगं थाइगं गायनायफोरावबो जोंहा फोथार हालौवनोब्ला जोंहा बे मोसौ हालुवाजोंनो हालौनानै ओ मैगंफोर खौ गायजोबनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो बै समाव जोंहा सिगांथारावहाय जोंहा गारि मथर गैयामोन ना बै टाइमावहाय जोंहा होमबा मोसौ गारि बेलगारि होननानै जायखौ जों बुङोमोन। बेलगारि खालामनानै जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों ओम मानसिया दैखांनो हायै मानसिया दैखांनो हायै मुवा बेसाद फोरखौ दैखांनानै जोङो लांनानै दोनहैनाय जायोमोन बा लांना हैनाय जायोमोन। बेबायदिजोंबो जों जा माखासे ओ रां आरजिनो हादोंमोन आरो दा बेथ' गोदोनिस फुंनि जाहैबाय नोंथां ओमफाय मोसौआथ' जेन'बा मोसौ हालुवाल' जाजोबो ना मोसौ गायबो दं जोंहा दा बे मोसौ गायखौ जोंहा गाइखेर गाइखेरनि थाखाय फिनाय जायो आरो जोलै बारायनायनि थाखाय जोंहा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा मोसौ गायफोरखौ बुरजा फिसिनानै मोसौ फिसा जायोब्ला जोंहा बे मोसौनिफ्राय ओ गाइखेर मोनो दा बे गाइखेरखौनो जोंहा माखास से गाइखेरनि फालांगि खालामग्राफोर थायो बेफारिफोर दा बैफोरनो फान नानै जोङो गाइखेरखौ गायखेर फाननानै जोङो ओ माखासे रां आरजिनो हायो नोंथां बैफोर रांजोंनो बैफोर रांफोर जों माने माखा माखासे जोंहा ओ गावनिनो नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो औ दा गोदोथ' जों गोबां मोसौ फिसिनायखौ नुयोमोन न नाथाय दानि जुगाव जोंहा गोबां खम नुनो मोनसै जोंहा गलियावहाय मोसौ नो मासे मानै माथाम बेफोरबायदिल' नुनो मोनसै आरो बेनिथ' बांद्रायखौ नुनो मोनलिया दानि समाव जों बांसिन मोसौखौ नुयो होनोमब्ला जोङो मोसौ गायखौ नुनो मोनसै आरो मानोना बयहा बयबो मान न नखरावहाय जा एसे मोनो गाइखेर बेखौहाय माने न'आव खामानि मावनायफोराव बा ओरैनो थानायाव बा माला फुङावहाय साहा लोंनो थाखाय गाइखेरखौ मोन माने गाइखेरनि थाखाय फथायायदिखौ फिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनोबा जोंहा गोदोनि बायदि आबाद मावनायाव दुब्लि बारि हालौफुनो बा हालौनो थाखाय मोसौखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनलिया जोंहा दानि गोदान
औ
ोनोखोआर आदबजों दिहुनजानाय मेसिनारि जाय ट्रेक्टर होननानै जों मिथिनाय जायो जों ट्रेक्टरनि जोहै जोंहा फोथारखौ हालौवनानै बेवहायनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंगौना ना नोंथा औदा
दोंथाम
जोंहा गोनोखोआरि आदबजों माखासे दिहुनजानाय मेसिनारि बुस्थुफोर गोबां रोखोमनि ओंखारबाय बेनि थाखायनो जोंना एसे एसे बैफोरो खमायलांनो हमदों आरो मोसौआबो खमायलांबाय जेरै दाथ' बांसिन मोसौ गायखौसो नुनो थांसै बयबो माने न'आव जा मोनो एसे गाइखेर साहा लोंनो होननानै फिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनिफ्रायथ' आरो एथ'बां मानिे जोंहा बेलगारि बा दुब्लि हालौवनाय बेफोरबायदियावथ' जों बाहायनायखौ नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मोसौखौ माबायदि माने फिनानै मुलाम्फा मोनदों आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव मोसौ फिसिनाया माबायदि सोलिबोदों दा मोसौखौ खुनो मोनगोन ना मोनलिया बैफोरनि बागै नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां
ं नोंथाङाबो जाखिनि बुंदों बेफोर नंगौ दा नोंथां बुंनाय बेबायदिनो आंबो नुनो मोन्दों खोनानो मोनदों जेरै नोंथाङा ब म मा मोनो आइ
टावारा प्रब्लेम जाबाय नोंथांनि
थरा
सालला औ औ
हेल' नोंथां बुंला
फियोब्ला गोबां मुलाम्फा टिभि
हेलौ औ गाबाय नोंथा खोनाबाय
अ जों ग बेयावनो मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो
औ
आरो बिनि उनाव जोङो मोसौआ जि जानानै खिनाय गोबोरखि बेखौबो जोङो मोनसे ज मोजां खामानियाव बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा मोसौ जेरै नोंथाङा होमबाय मोसौनि गारि बाहायो औ बेफोरो नंगौ मोसौजों लोगोसे मोसौ गारि बाहायनो बानायनानै गोबां जाय गायाव हान्थिनायजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ आबाद मावनायनि थाखायबो बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा? मोसौ दामब्रा फोरखो जायफोरनि नांगोल जंगालजों
हालेवनानै मोसौखौ बेफोरबादि खामानियाव बाहायनाय जायोमोन जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो आं बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। दासिमाव जोंहा बेफोरनि हालेवनाय आरो बजोंबा थांनाय हान्थिनाय लामाफोरा गारि महरै बाहायनाय बेफोरो खम जाबोबाय दा नोंथाङाबो बुंदों नंगौ जोंनि गामि ओनसोल फोरावबो बेफोरखौ बांद्राय नुनो थांलाबाबो नाथाय दासिमाव जोंनि गामि ओनसोलफोराव मोसौनि गाइखेर फाननानै रां खामायनाय आरो मोसौआ खिनाय बे गोबोरखि बेखौ जे हासार बानायनानै फाननाय बा बेफोरखौ आबादनि थाखाय बाहायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा खोनाबाय दंना?
नांथा नांथा खोनादों।
औ दा बेफोरनो आरो जोंहा मोसौनिफ्राय जि जि अ आं खोनादों।
औ दे बुंलाय।
औ दा जोंहा बेफोरनो आरो मोसौनिफ्राय मोननाय माखासे मुलाम्फाफोरा आरो जोंङो मोसौ खौ फिनानै बेफोरबायादि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोर नंगौ आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा मोसौखौनो फिनानै फाननानै खायसे सुबुंफोरखौ रां आरजिनायबो नुनो मोनो।
उम
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ दा बेफोरबायदिनो मोसौखौ फिनानै मोनसे न'खरा गावनि न'खर खुंनायाव नांगौ जानाय माखासे गोनां मुवा बेसादफोरखौ आरजिनानै लानो हादों
औ
होननानै आं सा नो आरो। दा बेखिनिनि अनगायैबो जोंहा मोसौआ मोनसे जोबोद मोजां जिराद आरो बियो सुबुंनि गासै बिथोनफोरखौ मोजाङै मानिनानै थायो बेफोरबायदिबो आरो मोसौफोरा जेरै जोङो मोसौफोरखौ सम जायोब्लानो न'निफ्राय बायजोआव लांनानै फुंनि समाव फोथाराव खाहैयो जाहाथे मोसौफोरा मोजाङै आदार उखैनायफोरखौ मोनजाफुङो आरो बिनि उनाव जोंहा जेब्ला सानजौ फु सम जायो अब्ला जोंहा मोसौनो दै गरदसे बा दै एसे लोंहोयो औ नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
माबा जाबाय नोंथां दोनन्द'नोसै नामा
औ नोंथां जोंहा बारा मोजांबो खोनालायलांदिया नेट प्रब्लेमनि थाखाय जाथ'सिगोन गोन होनबा दे नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंबाय बिनि थाखाय ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनि सिमबो दे
आरो निमाहा बो बिनाय थाबाय नोंथांखौ बेसेखिनि समनि थाखाय जाबाबो एसे बुंनो होनायनि थाखाय
औ जागोन
औ दे बिदिब्ला लाखिनोसै